बेलासि नोंथांनिसिमबो औ औ खोनायाखै नोंथां। अ आंना खोना फैयाखै नोंथां।
ओ मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
जेन'बा आथिखालाव जोंनि बे स्मार्ट फन मबाइल फन बेफोरो जोंनाव मा माखासे गोहोम जेनेबा मोजां गाज्रि बेखौ इसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां? अ अब्ला नोंथांङा बबे मोनसेखौ फोरमायनो बेखौ फोरमायदो आंबो नोंथां।
औ औ जागोन जागोन नोंथां। नों आङो नोंथां जोंनि गेजेराव सिमार्टफन एबा इन्टारनेट सफैनायनि गेजेरजों जों माबायदि जोंनि गेजेराव गाज्रि गोहोम खोख्लैदों बेनि सोमोन्दैं फंनैसो बुंलांनोसै। सिमारर्ट फन एबा इन्टारनेटनि सोमोन्दै नोंथांङा खोनासंनानै लाबानो जाबाय। सिमारट फन होननानै बुंङोब्ला जोंनि गेजेराव फैनाया बावाखै आरोोना बे सिमारट फन होननाय बुस्थुआ जोंङो गोदोनि समावथ' जों बेफोरखौ नुनो मोनामोन एबा एबा गैयानोमोन आरोना बिसोरनि सोमोन्दै गोदोनि आबै आबौ एबा जोंनि बिमा बिफा बेफोरो बाहायनो रोङामोन आरो बेफोरबायदि बुस्थुखौ दानि एबा दिनैनि नैजिसे फार्स्ट सन्सुरिनाा मा होनो टुइन्टि फार्स्ट सेनसुरिनि जेनबा जोंनि सुबुंफ्रा एबा जोलैफ्रा जोंसो माने उन्दैनिफ्रायनो मोनबोनाय। बेफोरबायदि जाबाय आरोना नोंथांङा सिगां समावथ' जों नुनो मोन जोंनि गेजेराव सिमारट फन एबा फैनाया बारा गोबाव जाया। आं बेखौ बुंनो हागोन बे फैनायनि गेजेर जोंनि गेजेराव माबायदि गोहोम खोख्लैदों दा जोंनि सुबुं समाजाव बेफोरनि सोमोन्दै आंङो बुंलांनो सानबाय गिबियावनो दंङो जेनेबा जोङो मबाइल लानायनि गेजेरजों जों मा मा ओ प्रब्लेम एबा जेंनाखौ जोंङो नुनो मोनदों होनब्ला जोंनि गेजेराव माखासे माखासे गोबां फारागफोर नुनो मोनदों जों गोदोनि समाव जों जेरै उन्दैनिफ्रायनो माखासे गेलेबोनाय गेलेमु दारिया फान फुटबल क्रिकेट आमाय सुमाय दैयाव गेलेनाय बैफोरबायदिया मा होनो लासै लासैनो गोमाबोनो हमबाय आरोना आरो बिदिनो लासै लासै बिदि गोमाबोनो हमनायनि गेजेरजों जों जेराव रायनाय बा सुबुंनि सुबुं रायज्लायलायनाय बेैफोरबायायदिया मोजां गाज्लायलायनानै बेसोरो जोंनि गेजेराव गोमालांनो हमबाय आरो गोदोनि दिनाव जोंङो जों गेलेयोमोन एबा मोदोमखौ जोंनि देहाखौ जोंङो राफोदै लाखिनो हायोमोन बेबायदिनो दानि गेजेराव
मबाइल एबा सिमारट फन फैनायनि गेजेराव जोंङो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला दानि गेजेराव अनलाइन गेम जेरैहाय पाबजि फ्रि फायार बिदिनो सिअसि बिदिनो गोबां अनलाइन गेम नुनो मोनसै आरोना आरो फुटबलफोरखौबो दानि जुगाव जोंङो आथिंजों सोला दानि जुगाव आखाइजोंसो जोनोसै होन जों बुंनो होन जेरै जोङो आखजों थुब्लानो खसे थानो जोनाय आरोना बेयाव मा जैबाय ज जोंनि देहा एबा जोंनि माखासे मेलेम जोंनि गेजेराव लासै लासैनो बेमार आजार हमनो बा साफिनो हमबावा जोंनो बांद्राय मेलेम गेम गेलेबा जोंनि बैयो जोंनि ख'नि मेलेम बैफोरो जोंनियाव माखासे गोबां गोहोम खोख्लैनाय नुनो मोनो जेरै जोंनि खर सानाया एबा माबा मोनसे से मेनथेल हेल्थ इसु जोङो प्रब्लेमखौ फेस खालामनो गोनां जागोन आरोोना आरो जोंनि देहायावबो दलर जिरायनाय जिरायनायनिफ्राय जिरायबाय गेलेनाय गेलेबाय जोंनि देहायाव लोमजादों साजादों जो बे जबो मिथिला एबा लासै लासैनो जोंनि जोंनि मोदोमा देरबोनो हमबाय बिदिनि गेजेरजों माखासे प्रेसार सुगार आरो माखासे गोबां बायदि बेमार आजारफोर जोङो जोंनि गेजेराव साफिनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना मबाइल लानानै नि गेजेरजों मबाइल गैयैनि समाव गोदोनि समाव रुजु रुमु आबै आबौमोनजों रायज्लायनाय सल' खोनथानाय थन्दै उन्दैफोरजों मारबल गेलेनाय एबा माबा मोनसे गेलेनाय बर गेलेनाय बैफोरबायदिखौ जो गोदोहाय गेलेबोनो मोनोमोन एबा मबाइल गैयैनि समाव ओ गिदिर गिदिरफ्रा बिफां सायाव जिरायनानै एबा आबै आबौमोनहा बबावबा मोनसे सायख्लुमाव जिरायनानै न'खरनि सोमोन्दै मोजां गाज्रि रायज्लायनाय एबा आबादनि सोमोन्दैयै माबा मोनसे सोमोन्दै माबा मोनसे सोमोन्दोनि फारसे रायज्लायनाय बैफोरबायदिया जोंनि गेजेराव लासै लासैनो गोमाबोनो हमबाय बिदा फंबायनि सोमोन्दो लाै लाै लासैनो गोजान जाबोनो हमबाय जेरै जोङ रायलायनाय गैयाब्ला जों खाथियाव थानानै जों रायज्लाय गैयाबा जोंगावब गाव न' न'आवनो हनानै थायोब्ला जोङो बै बै सुबुङा मा जादों एबा मा मा खहा एबा माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनो मोनला आरो ना खिन्थु मा जाखो बे गावबागाव गावबागाव जालांनो हमबाय
बिफां सायाव जिरायनायानो नुथायनायानो नुथायनाय माने नुनोनो मोनला आरो ना नोंथां जाय जोंनि गामिफ्राव गोदोहाय रोमै रोमै गोसोखाङोब्ला गोजानथ मोनलायोमोन आरोना जोंनि समाव माबायदि जोङो जों माबायदि हगार हरदोंमोन एबा जोङो खालायदोंमोन बेफोरखौ गोसोखांब आरोना नोंथां बेबायदिनो माखासे जोंनि गेजेराव स्मार्ट फन फैनायनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां मा होननांगौ बेखौ लासै लासैनो गोजान गोजान जाबोनो हमदों आरो ना बिबौ बिबौनिफ्राय माखासे मोनथिनि मोनथिबोनाय बाथ्राफोरखौ जों मोनथिनो मोनला मोनथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ जों मोनथिनो मोनला जेरै सल' खोन्थानाय माबा मोनसेनि सोमोन्दै रायजो बुजायलायनाय एबा बिबौ बिबौजों खालि मानि थाखाय ओरैनो मा ओरैनो फरमेलिटिसनि थाखायबा जोङो ओरैनो नुजाहैनांगौ होननाय बायदि जोङो दसे नुजाबाय ओरैनो मोजां रज्लाय रायज्लायनाय गैला फैबाय दसेनो मबाइलाव जिरायबाय इउटुब नायबाय गेम गेलेबाय नङाबा माबा मोनसे भिडिअ गेम नङाबा सोरनिबानि सायाव फराय माबानाय बेफोरबायदिखौ जोङो इन्टारनेट एबा मबाइल फैनाय जों नुनो मोनदों आरो एबा लासै लासै बेफोरो गोजान गोजान गोजान जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथाङा आंनो बे मबाइल एबा स्मार्टफन फैनायनि गेजेरजों मा मा मोजां हाबाफोर एबा मा मा जोंनि गेजेराव जेराव खामानि होदों बिनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां दा नोंथाङा आंनो मोजाङैनो फोरमायबाय जे ओ माखासे जेन'बा माखासे बिदिनो मोजां गाज्रि माबा माबि थाखायो जेनेबा जोङो बिनि गेजेराव जो सोलोंना लानांगौ बा माखासेखौ गारनांगौ माखासेखौ लानांगौ जों बे आरो दा जोङो मबाइल आरो जोंनि इन्टारनेट बा स्मार्ट फननि गेजेरजों जों आथिखालाव गोबां माखासे खामानि जों गोरलैनो मावनो हादों बेयाव जोङो गाज्रिनिफ्राय जोङो मोजाङा बांसिनखौ जों नुनो मोनो दा बिदिनो जेन'बा जोङो रायलायनो थाखाय जोङो मोनसे फनाव जोङो गोबां सुबिदा दङ जेनेबा जोङो भिडिअ कल जों मोखांजों मोखांनोबो रायलायनो हायो खाथियाव खाथियाव गैयाबाबो जों गोजाननिखौनो जोङो नुहरनो हायो बिदि आरो दा जोङो रायलायनाय होनोब्ला जोङो जेनेबा आथिखालावथ' जों गोदोनि समाव माबामोन जेनेबा जोङो जेनेबा नों आं ओमफ्राय सासे लोगोखौ लोगो रायलायनोबा बा खबर लोनोबा जों माखासे लाइजाम आरिफोरनि गेजेरजोंसो जों जगा जग खालामनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव जोङो मबाइलजोंनो मा खालामनो हायो जेन'बा मोनसे मबाइल बै मोनसे मबाइल नाम्बावनो नुहरबानो जो बे मारै दं मारै गया जों बे रायलाय हरनो मोननो हायो आरो जोङो भिदिअ कल जोंबो जोङो बिथाङा मारै दं बिथांनि मोखांफोरा माबा जादों नामा जों बेखौ नायनो हायो आरो मबाइलनि गेजेरजोंनो दा बे गासिबो मबाइल आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों जाजोबनाय आरो बिदिनो जेनेबा जोङो मबाइलाव जों म खौ मोनसे ओरैबायादि सोंलोंथाइनि मोनसे बाख्रि बानायनो हायो जायखौ आथिखालाव गोबां फरायसाफ्रा बानायगासिनो जों बेखौ नुबोदों
जोंबो बानायो बिदिनो जोङो मबाइलाव गोबां माखासे ए आइ आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स जायखौ बुङो ए आइ बेयाव मा जोङो सार्टजिफिटि दङ जेमिनि दङ जों बेफोराव जोङो माखासे गोबां नट्सफोरखौ जोङो माखासे गोबां फिननायफोरखौ जोङो बेयाव मोननो हायो जेनेबा नों फरायसालियाव बुजियै बा नोङो फोरोंगिरिनिफ्राय बुजियो जों बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बिदिनो जेनेबा जों आथिखालाव माखासे अनलाइननि गेजेर जोङो माखासे थाखो बा क्लास बा आयदाफोरखौ जों सोलोंना लानो हायो जेरै जों आथिखालाव गोबां फेसबुक इउटुब जों बेयाव फोरोंग्रा माखासे फोरोंगिरिफोर दङ दा बिथांमोना जोंनि क्लासाव फोरों एबा क्लासाव बुजियैखौ जोङो बेयाव मोजां बुजिनो हायो आरो मानो होनना बुङोब्ला फैसा गारनानैबो जोङो माखासे क्लास लानो हायो आरो जेनेबा ओम मास मोननै मास मो मोनथामनि थाखाय जोङो बार'स' तेर'स' बिदि फैसा जानांगौ आरो अब्ला बिथांमोना जोंनो अनलाइन क्लासनि सुबिदाखौ होगोन आरो बेनि गेजेरजों मा जायो जोङो न'आवनो थानानै गोबां आराम सुबिदानो न' न'आवनो जयै लोङै थानानै जेरावबो थांनांआलासिनो नोङो ओ जेरावबो हान्थिनानै क्लास सिनो नोङो न'आव थानानै नोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो दा बेयाव माबारै जायो होनना बुङोब्ला जोङो जों इउटुबफोरखौ खुलिनानै बे इउटुबाव जो नामफोरखौ सार्च खालामनानै जो बे फोरोंगिरिनि नामखौ सार्स खालाम नानै जोङो क्लासखौ लानो हायो आरो बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि गियान मोननो हायो मोजां गाज्रि गासिबो गियान खौ जों मोननो हायो नाथाय बे बासिना लानाया जोंनि आखायाव थाबाय आरो दा बिदिनो जेन'बा जोङो माखासे समखौ जोङो ओरैनो हगार हरनोबो हायो मानो होनोब्ला जों जेनबा नों गोबां बहाबा थांनानै मेंनानै फैबाय नोंथाङा दसे समखौ थांहोनो लुबैदोंबा बा ओरैनो थांहोनो लुबैदोंबा जोङो बेयाव माखासे भिदअफोर माखासे गानफोर जोङो खोनासंनानै थानो हायो आरो आथिखालाव ओरैबायदि जाबाय जेनेबा जोङो फैसा फोरखौ जोङो मबाइजोंनो होनो हासै ओम गुगुल पे फन पे बिदिनो दङ मा बि पे टि एम जों बेफोरनि गेजेरजों दखान गलाफोराव जों आथिखालाव माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो बायनो हायो आरो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि सुबुंफ्रा फैसाखौ जेन'बा पकेटआव ला ला बा सिफियाव लाला बांसिन मबाइलजोंनो बें एकाउन्ट बेयाव सोना लानानै जोंनि मबाइलजों इउ पि आइ नि गेजेरजों जोेङो‌ पेमेन्टखौ होनो हायो आरो फैसाखौ होनानै जोङो ओ जोङो मुवा बेसाद खौ जों बायनो हायो आरो बिदिनो जेनेबा जोङो दस्रा गुबुन जायगायाव थाङोबा जोंथ' जोङो गुबुन जायगानि ओ बार माबा उम जायगाफोरखौ जों मिथिया बे जायगायाव मा दं मा गैया जाथाय माखासे जि पि एस बा मेपनि गेजेरजों मा खालामनो हायो जोङो बै जायगाखौ जोङो मोजाङैनो गिदिंनो हायो जेन'बा नोंथाङा हम बहाबा थांनानै जेन'बा नोंथाङा नोंथांनि थाग्रा जायगाखौनो आन्दबाय बा नोंथाङा बबे जायगायाव थांनांगौ बेखौ आनदायबाय अब्ला जों बेयाव मा खालामनो हायो मबाइलनि गेजेरजों जोङो ओ मेपखौ खुलिनानै जोङो बै मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो मा जों लामाखौ मिनथिनो हायो आरो माने मबाइलानो जों लामाखौ देखाय यखागोन नैजों थांबानो नै मोनो नैबाव थांबा थिनालि नैबाव सारिआलि बिदिखौ देखायजोबो आरो दा बेनि गेजेरजोंनो नोङो थां थांनानै ओ जि पि एस नि गेजेरजों थांनानै नोङो नोंनि सैहैनांगौ जायगायाव सहैनो हायो आरो बिदिनो दंबो जेनेब जों मबाइलावबो आथिखालाव खामानि मावनो हायोबा मबाइलनि गेजेरजों आथिखालाव रां खामायनो हायो ओ बे नोंथाङा जेन'बा ओ नोंनि साख्रियावनो बा नोंनि खामानियाव थांनो हायासै दा नोंथाङा खामानिखौ अपि आव थांनानै मावहैथारनांगौ बायसान्साव नोंथाङा लोमजाबाय लोजानानै नोंथाङा जेन'बा अफिसाव थांथारनो हायासै नोंथाङा खामानि दङ ना नोंथाङा बै खामानिखौ नोङो मबाइल बा लेपटप बेफोरावनो नों मावनो हायो आरो आरो बिदिनो जेनेबा आथि खालाव जोङो मबाइलनि गेजेरजों गोबां टाइमखौ जोङो गोबां समखौ जोङो बासायना लानो हायो मानो होनना बुङोब्ला जेन'बा नोंथाङा आं फारि फारि बुंनोसै नोंथाङा जेबा बबे जाय गायाव थांगोन दा नोंथाङा बै बासनि टिकेखौ दाननांगौ अब्ला नोंथाङा जेन'बा बे टिकेट दानग्रा काउनटारा गोजानाव अब्ला नोंथाङा मा खालामनो हायो बैयाव थांनानै दानैयालासिनो नोंथाङा नोंनि मबाइलावनो ओ दाननो हायो आरो आथिखालाव फैसाखौ जों मबाइलजों हरनो हाखायो नालाय आरो बिदिनो दंबावो जेन'बा नोंथाङा
गोबां
नोंथाङा सरकारि साख्रिनि माखासे फर्मफोरखौ नोङो ओ फिलाप खालामनो हायो। दा बियो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां सुबिदा ओम आरो बिदिनो जेन'बा नोंथाङा नोंथांनि कारेन्ट बिल नोंथांनि मा जेनेबा माखासे बिलफोरखौ होनां गौबाबो नोंथाङा मबाइलजोंनो हरजोबनो हायो आरो दा बेनो जोंनि मोनसे जोबोद मोजां सुबिदा आरो दंबावो जेन'बा ओम माखासे नोङो मबाइलफ्राव आथिखालाव नोङो टाइमफोरखौ थांहोनो गोसो जादोंबा बा नोंथाङा मेंनानै जेबो खामानि मावथ'नो हाया बा नोंथाङा मेंनानै दङ दा नोंथाङा अफिस फैनानै मेंबाय अब्ला नोंथाङा नोंनि बे मबाइलाव माखासे भिडिय गेमफोरखौनो गेलेनो हायोबा नों बेयावनो माखासे मिउजिक ओ मेथाइ बा माखासे ओ सिनेमा बा ओ बिदिनो सावथुनफोरखौ नोंथाङा नायनानै सोलोंनो हायो आरो दा आरो बिदिनो गोबां दंबावो जोङो उम समनि गेजेरजोंनो जोङो गासिखौबो खालामजोबनो हायो समावनो जोङो गासिखौबो खालामजोबनो हायो आरो गोबां नोंथांनि समखौ ओ गाज्रि बा नस्थ' जानायनिफ्राय जोङो